हेलौ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां।
नोंथाङा फ्रि दङ नामा?
औ नोंथां आं फ्रियैनो दङ दायो।
औ फ्रि दङबा नोंथाङा अब्ला आं फंनैसो रायलायनो हागोन ना
औ औ हागोन नोंथां आ गिबियावनो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासि हरग्रोनाय थाबाय नोंथां बिदिब्ला
गोजोन्नाय थाबाय।
औ औ
ओ आङो बिदिबा बैसागुनि सोमोन्दै फंनैसो नोंथांजों सावरायनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन बैसागुनि सोमोन्दै ओं सावरायजागोन दे।
औ बैसागुखौथ' नोंथाङा मिथिखागौ नङा होमबा? बैसागुआ जोंनि गोदोनि फ्रायनो सोलिबोबाय थानाय आबै आबौमोननि गोदोनि जुगनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे फोरबो नङा होमबा बैसागुआ औ जोङो थ' मिथिनो मोनगौ बैसागुआ मोननै रोखोमनि फालियो। मोनसेया जाहैबाय मोसौ बैसागु आरो मोनसेया जाहैबाय मानसि बैसागु। दा मोसौ बैसागुआनो जाहैबाय ओ जोंना ओ संक्रान्ति दिनखालि जिथु मोसौफोरखौहाय थुखैयै लोबै ओ फोथा थुनानै माला गानहोनानै इ मोसौ मैसोफोरखौहाय खुलुमनाय नङा होमबा बेनिफ्राय गोखा दानोसै संक्रान्ति दिनावहाय बिनि उनावहाय ओ मानसि बैसागु जेखौ बुंनो थाङोबा जोङो गाजा गोमजा गामि ओ रंजायो जोङो दामग्रा देग्रा लानानै गानै जोमै
औ औ
नङा होमबा? उम आथिखालाव दा नुनो थांदों नाथाय ओ मोसौ बैसागुखौ जोङो गोमानायखौनो ओ बुंनो हागोन नङा होमबा नोंथां जोंनिजोंथ' ओ बिदि बुंनो थांला मानो होनबा आ दानि आथिखालनि मुगायाव जों नुनो थांदों मोसौ मैसोफोरा बहुद खम जालांबाय ओ मोसौखौनो रावबो फिसिला नङा होमबा जायनि जााहनाव मोसौ बैसागु नुनो थांला नाथाय मानसि बैसागुखौ जोङो दाबो फालिनायखौ नुनो मोनो ओ मोसौ ओ मानसि बैसागुआ जाहैबाय जेरै जोङो ए एक थारिक दिनाव होनो नामा मागोनि ओ बैसाग बैसाग दानानि एक थारिखआव जोङो ओं रंजायो बैसागु
औ औ एक थारिकनिफ्राय लानानै माबानि बैसागनि सात थारिकसम नामा?
औ सात थारिख आरो दा जोंनिथिथ' बा आं बिदिनो बांद्राय गोबावखौहाय माबाला फालिलाबो डक्टरजों लोगोसे दा सोलायनो हमगासिनो दं बैसागुआव जोंनि गासैबो बिदिनो जों नुनो मोनगासिनो दं आरोखि ओ ओ गानग्रा जोमग्रा गोदान गोदान गाननानै गेदेरफोरखौ सनमान लानानै ओ बयबो न' न' ओ सेंग्रा सिख्ला ज' ज' मोसानाय ओ रंजानाय जुमाय लोंनाय बेफोरबायदि जों नुनो मोनगासिनो दा ओ बैसागुखौहाय नोंथांमोनिथिंजाय दासिमबो बिदिनो ज' ज' रंजानाय नुनो मोनो नोंथां?
औ
फोरमायनो हागोन एसे नोंसोरनिथिंनि माबायदि फालियो बैसागु फोरबोखौ?
औ हागोन नोंथां। दा बैसागु बुङोब्ला जोंनिखायबो बे बैसागुआ जाहैबाय बर' हारिनि मोनसे नेरसोनथि नङा होमबा दा बे हिसाबै जोंना बर'आ बर' हारिया ओ जेरै फालियो थिग बेबादिनो गोदोनिफ्रायनो जेरै फालियो बेबादिनो दासिम फालिबोदों नाथाय बे ओ जिथु बोथोरनि सम बेयो एसे आलादा जादों आरो मानो होनोब्ला जोंना बैसागुआव ओ नैबे जितु संक्रान्ति फोरबो बे संक्रान्तियावहाय मोसौ मैसो सोरनाबा मोसौ दं सोरनाबा मोसौ गैया बेबायाददि जाबाय नालाय आथिखालाव दा बे हिसाबै जायना मोसौ गैया बिस्राथ' माखौ फ ओ संक्रान्तिया जानाय नंला आरो माने मोसौ गैया नालाय। मोसौनि ओ बैसागुआ जा जोब्बाय आरो दा बे हिसाबै ओ संक्रान्तिया जाहैबाय मोसौ मैसोनि बेनिफ्राय एक थारिकआ जाहैबाय एक थारिकनिफ्राय लानानै सा थारिखसिम मानसिनि एक थारिकाव जाहैबाय औ एक थारिकाव जाहैबाय बे जेनेबा बिहाव बिखुन बिखुनजो बा बिहामजोआ बिहाव बिखुनजोखौ सनमान लानाय बा उम आ बिजामादैया गावनि बिहाव बिखुनजोखौ सान सनमान लानाय बाय बाहागि स सनमान सनमान लानाय बेफोर जाहैबाय एक थारिकाव आरो। ओ बिनि अखानायै नै थारिखनिफ्राय लानानै सात थारिकनि गेजेराव आ मानसिनि मोसा मोसानाय बा मानसि बैसागु आरो दा बे मानसि बैसाग बैसागुआवहाय जोंनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बा जोंनि आ गोबां माने मा होनगोन बेखौ गुन गोनांथि आरो आ मा होनगोन बेखौ जेनेबा मुंदांखा मुंदांखा आरोना जोंनि बर'नि न' न'आवनो स नाय जौ आरो जोंनि न' नआवनो फिसिनाय अमा बेदर बेफोरखौ जोङो बैसागुआव फालि आ फालिनायाव रंजानायाव जोङो जानाय जायो आरो
जानाय जायो औ भुटान गफनिफ्रायनो जानाय जायो
औ जेरैहाय जोङो बैसागु समावहाय न'खर न'खर मोसानानै जोङो जौ लोङो बेदर जायो बायदिसिना भाजा फुजा जायो नङा होमबा दा बेफोरखौ जोंनि बैसागुआव नुनो मोननाय जायो आरो जेरैहाय जोङो बैसागुव दख'ना गानो आरो बिदिनो बायदि रोखोमनि गोदान गोदान गोदान गानग्रा जोमग्रा गाननानै जोङो रंजायो मोसायो आरो जेरैहाय जोंना आ हौवाफोरा गानो गामसा आर'नाइ लायो
औ
थिग बिदिनो ओ गोदान गोदान गाननाय जोमनायजों लोगोसे बर' हारिनि दोरोङारि मोसानायखौबो जोङो नुनो मोनो आरो थिग बिदिनो ओ गोबां रोखोमनि जोङो बैसागुआव मोसानायखौ जों नुनो मोनसै आरो जेरैहाय जोंना गामियाव मोसानानैबो ओरैजाय गामिनि अनगा जोंना ओ प्राइमारि थायो आरो ओरैजाय जोंना गुबुन गुबुन आफादनि मोसानाय थायो थिग बेबायदिनो जोंना गामियाव ओंखार ओंखारनानैबो गुबुन जायगायाव मोसाहैनाय आरो बर' हारिनि जिथु सिनाखि जों सिनायथि खौ लाखिनो थाखाय गुबुननि सिगाङावबो जों दिन्थिनो थाखाय बैफोर गुबुनाव मोसाहैनायखौबो जोङो खालामनाय जायो आरो
औ औ थाय बैसागु बैसागुआवहाय जे जों गोदोनिफ्रायनो नुनो मोनो जे सेंग्रा सिख्ला ज ज दामग्रा खाम जथा सिफुं हारमुनि बेफोरबायदि लानानै जोङो ज' ज' न'खर न'खर हाबै हाबै रंजायो मोसायो बेफोरबायदिखौ आथि आथिखालावहाय एसे खम नुनो थांबाय मानो होनबा ओ आथिखालाव जोङो बोथोर सोलायनायजों लोगोसे जोङो दा बिदि खुगा मेथाइ रोजाबनायफोरखौहाय नुनो थांला गोदोनि समाव खुगाजों रोजाबनानै मोसायोमोन रंजायोमोन नाथाय जोङो दा बै बेफोर सालायनायजों लोगोसे ओ मबाइलजों गान दामनानै मोसानाय बा आ मा होनो बिदिखौ स्पिकार लानानै मोसानाय बेफोरबायदिखौसो नुनो मोन बांसिन नु नुनो मोनबाय नङा हबथा नोंथां औ आथिखालाव बांसिन बिदि नुनो मोनबाय दा बिथांमोननिथिंजायबो बिदि खुगा मेथाइ जों रोजाबनानै मोसा थानायानाया सोलिबाय थायोना नोंथांना बिदि दाम फोरा मबाइलजों दामनाय बा डेक्टरजों दामनानै मोसानाया बिथांमोननिजों बिदि गोदोनि बायदि बे सिफुं हारमुनियाम बेफोरबायदि खाम जथाफोरखौहाय दामनाया नोंथांमोननिसिम दासिमबो सोलिय ना नों
औ सोलियो नोंथां सोलियो औ सोलियो नोंथां मानो होन्ला बे जोंनि बर' हारिनि मोनसे दोरोङारि नेरसोनथि बागुर जोंनि मा होनो बैसागु मोसानाय नङा होमबा बैसागु रंजानाय बे बैसागुआवहाय जोङो जेरैहाय बैसागुआव जोंना बर'नि हिसाबै दामग्रा देग्रा दंखायो खाम, जथा, सिफुं, सेरजा, जाबस्रिं आरो हारमुनियाम बायदिखौ लानानै जोङो दिनैसिमबो रंजायै मो सायो आरो मानो होनब्ला जोङो बेखौ खेबफ्रोम खेबफ्रोम बैसागुआव जोङो जुदि बेफोरखौ बाहायाब्ला लासै लासै बेयो बर'नि ओ बिखानिफ्राय आरो दा बे हिसाबै जोङो ओ जोंनि नैबे बर'नि दोरोङारि दामग्रा देग्रा जों बेखौहाय ओ बैसागु समावहाय बाहायनाय जायो आरो। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बै-बैसागुआ बर' हारिनि मोनसे ओ बिखानि बा आमाय नेरसोनथि नङा होमबा बे नेरसेन्थि हिसाबै जोंनि बे बे ने- जोंनि बर' हारिनि दामग्रा देग्राजों लोगोसे जोंनि बे बागुरुम्बा ओ बागुरुम्बाथ' नङा जेनेबा बैसागुआबो जोंनि मा होनो नेरसोनथि जाबाय नालाय जों बेखौ बे गोरोबहानै गोरोबहानै दामनाय जायो आरोखि दा बे हिसाबै जोंना ओमफ्राय खुगा मेथाइाबो सोलियो जेरैहाय जोङो खुगा मेथाइ रोजाबनानै जोङो ओ सोरखौबा जंखायलायनाय सोरखौबा एदावलायनाय बेफोरबायाददि मेथाइ खनलायनानै मेथाइ खनलायनानै जोङो दा दिनैसिमबो बैसागु मोसायो आरो
रंजायो औ।
औ आरो जेरैहाय सिगाङो ओ गोदोनि स मावहाय जेरै जों जौ लोङोमोन बेदर जायोमोन आरो जोबनायाव जोंना बैसागु जोबखांनानै ज' लावखार ओंखाम जायोमोन। थिग बेबादिनो आथिखालावबो जोंनिखायज सोलियो आरो
ना नोंथां
औ सोलियो दा बुंनो थाङोब्ला आथिखालावबो गोदोनियानो जेरैहाय जोङो लावखार ओंखाम जायो। आ बैसागु रंजायो थिग बिदिनो आथिखालावबो सोलियो नाथाय एसे आगोलावहाय जोंनि माखासे माखासे जायगाफोरावहाय बे दिडि जे लानानै मोसानाय बक्स लानानै स्पिकार लानानै मोसानायखौ जों नुनो मोनदोंमोन आरो।
औ
नाथायबा दायो एसे साबस्रांफिननायखौ जों नुनो मोनदों आरो दायो।
अ नोंथां ओ नोंथां जोङो बैसागु फोरबोनि आयदानि बादै सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां दा फैयै फैयै जोंना नै समाबो सफैबाय बिदिबा लाखिथ'नो हासिगोन नामा? बेलासिनि गो बेलासिनि गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय नोंथां।
औ नोंथाङा आंनिफ्रायबो मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ जासिननाय थाबाय।
गोजोन्थों
गोजोन्थों नोथां बिदिब्ला।